हा
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ मा खबर?
दङ नथां मोजाङानो थां
अ दा जों दान्दिसे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै सावरायानो नामा नोंथां
अ सावरायनो हायो नोंथां सावराय जागोन दे
आं एसे फोरमायना होग्रोनि नोंथांनो
औ दे फोरमाय औ दे फोरमाय
दा जानाय लोंनाय होनोब्ला जानाय लोंनाया संसारनि गासै सै जिब जुनार आरो सुबुं माहारिनि थाखाय बयनिख्रुइ बो बा बयनिसायबो गोनांथार गाहाय बिथार होनथां दा जिव थांनानै थानो थाखाय जेरै बारनि गोनांथि थिग बेबायदिनो देहाखौ गोथां आरो गोहो गोनां खालामनो थाखाय माने जोंहा जानाय लोंनायनि गोनांथिया दं आर ना नोंथाङ दा बेवहाय मोजां जानाय लोंनाया मानस थिखौ सुथुर आरो बेराम आजारनिफ्राय माने गोजोनै लाखियो आरो ना नोंथां दा जानायनि माखासे से गोनांथिफोर थायो बेवहाय बा जानाया सुबुंनि मोजां सावस्रिनि गाहायै खुन्थिया दा बेनि गेजेरजों जों जायफोर माने जिनिसखौ माने जाबावनानै देहायाव माने ओ सक्ति मोननो हायो दा बेखौनो आदार एबा जानाय बुंनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ दा बेवहाय जानायनि ओ माखासे जानानै माबायदि गोहो जगायनो हायो बा जों साफ्रोमबो माने जेसेबां खामानि मावो दा बे गासैनिबो थाखाय जानायानो जोंनो गोहो होयो आरो नोंथां। दा दा बेखौ जानानै देहाखौ माबोरै दाना लानो हायो होनना बुङोब्ला प्रटिन गोनां जानाया देहानि माने बेगें दा मोदोम आरो जिउ माने बायदि बायदिफोरखौ माने दानायाव हेफाजाब खालामा आरोना जानाय लोंनाया दा बेराम होबथानाय होनना बुङोब्ला जानायाव थानाय भिटामिन आरो उनिस बेसादफ्रा माने देहायाव बेरामफोरनि आथाय माने जुजिनो हानाय गोहो बुंफायो आरो नं
औ
दा औ दा जोंहा बेवहाय जानाय लोंनाया ओरैबायदि जाबोलासो माने गोसोखौ गोदोन खालामनो हायो नङा होमब्ला नोंथां? दा बेनि गेजेरावनो जोंहा लोंनाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ जोङो ओ जानायजों लोगोसे लोंनाय माने दैनि माने गोनांथियाबो जोबोद बुरजा आरो नोंथां दा माखासे हजम खालामनांगोन दा जोङो जानाय आदारफोरखौ हजम खालामनायाव माने दैया गाहाय हेफाजाब खालामो आरो नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो ओ दैया माने मासि नि देहानि दुं मोखांखौ थि लाखिनायाव मदद खालामो आरोना दा बेनि गेजेरजों औ मैलाफोरखौबो गैया खालामो दा लोंनाय दैया देहानि गाज्रि आरो बिस गोनां बेसादफोरनि माने ओ जाबायदि ओ खोमसिजों गारहरो आरोना बेखौ दा बायदि बायदि माने ओ मोजां सावस्रिनि थाखाय सुफुं आदार जानाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां दा सुफुं आदार जानो जाय जानायाव गासै रोखोमनि बेसादफोर थायो ओ जोंहा कार्ब'हाइद्रेट थायो प्रटिन थायो मेजेम थायो भिटामिन थायो कनिसपदार थायो आरो दैथि गोबाङाव थायो आरोना बेफोरो दैयाव दा ओ कार्ब'हाइद्रेटाव थायो जोंहा माइ गेहु आलु सिनि बे थायो प्रटिना थायो जोंहा दालि आलु मैगं गाइखेर मिन बायदि बायदि थायो भिटामिन आरो कनिसा थायो जोंहा गोथां मैगं थाइगङाव थायो आरो जोंहा बुरजा रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बिफोराव थायो आरो नोंथां नोंथांङा खोनदों ना औ दा जानाय लों औ जानाय लोंनायनि गाज्रि माने माबाफोरबो थायो बेवहाय ओ जानाय लोंनायजों जोहा देहाया माबोरै गाज्रि जायो दा ओ आथिखाल माने गोदान जुगाव माने सुबुंफ्रा मोजां जानायखौ गारनानै गाज्रि जानाय लोंनायसो माने मोखां जादों आरो ना नोंथां
औ
दा जोंहा ओ चउमिन बार्गार पित्जा बथलनि दै आरो बांद्राय थाव मसला थानाय जिनिसफ्रा देहाखौ माने गाज्रि खालामो आरो नोंथां दा बिनि गेजेरजों जोंहा बेफोर गाज्रि जानाय जानायनि माने जोंहा बेफोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव माने जोंहा बुरजा सुबुंफ्रा माने ओ मेजेम जायो बा बायदि बायदि हाइ ब्लाड प्रेसार जायो आरो ओ बे बिफोर माने बेराम फोर जों भुगिनांगौ जायो आरोना नोंथां। दा बेनि गेजेरजों जोंहा माबायदि साखोन सिखोन सिखोनै जानांगौ होनना माबायदि साखोन सिखोनै सोलिनांगौ जानाय लोंनायनि गेजेरजों दा जानाय लोंनाया साखोन सिखोन जानांगौ नङाब्ला बे मोजांनि सोलाय गाज्रिसिनसो जागोन आरोना नोंथां दा जानायनि आरो जोंहा उनाव ओ जानायनि सिगां जोङो बि खौ साखोन सिखोन जानांगोन होनना बुङोब्ला आखाइखौ साबोनजों मोजाङै सुनांगोन ओ बेनि गेजेरजों जोंहा ओ सानसेया खमैबाबो जोंहा ओ बा द लिटार माने साखोन सिखोनै दै लोंनाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां बांद्राय गोजाम एबा उखुन्दै थानाय आदारफोरखौ एंगारनांगौ आरो नोंथां। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा दा ओ आथिखाल जोंहा दा कुकार ओंखारदों दा फुकार जोंहा बेवहाय ओंखामखौ सङो दा ओंखामखौ सङोब्ला थ' जोंहा बेवहाय नोंथां ओ नांगौ बायदि जिनिसा जोंहा बाहेराव ओंखारलाङा नङा होमब्ला दा जोंहा सान्थायाव सङोब्ला जोंहा नांगौ बायदि जिनिसा गोदौख्लायनानै ओंखारलाङोमोन नङा होमब्ला नोंथां। दे बाबु बेबायदि कुकारनि ओंखामफोरखौ जानानै गोबाङानो माने बेराम आजारबो जादों आरो खायफाया। दा बुंनो थाङोब्ला दा ओ सावस्रियानो गाहाय सम्पति नङा होमब्ला नोंथां। आरो बे ओ सावस्रिखौ मो जां लाखिनो थाखाय माने मोजां जानाय लोंनाया बयनिसिमबो देरसिन जोहा आरोना। दा जों बांद्राय बेसेन गोनां जानाय बा जानांगौनि गोनांथि गैया। नाथाय जों जानाय आदारा साखोन सिखोन आरो ओ सुफुं जानाया माने जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां। दा जियानो जादोंला मानो दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे ओ खोनासंनो लुबैदों दा नोंथाङा अननानै एसे फोरमायना होनो हागोन ना जानाय
औ हागोन नोंथां औ
औ
जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय गासिबो जिब जिराद बिफां लाइफां माने गासिबो जिउ गोनां बा बेफोरबायदि जिरादफोरानो जेनेबा जिब जुनार बा जिउ गोनां माबायानो जायो आरो नोंथा ना जानाय लोंनाय होमबाथाय। जायो लोङो जेनेबा औ एम्फौ एनला बा बिफां लाइफां बा मानसि जिब जुनार गासिबो जायो आरो नोंथां। नाथाय गावबा गाव जिब गावबा गाव आदार जायो नङा होमबा नोंथां जेरै दा जों मानसि या ओ मानसि हिसाबैथ' जों दा बर' हिसाबै जों ओ जोंनिया ओंखामानो गाहाय नङा होमबा नोंथां। ओखामखौनो जोङो गाहाय गुदि हिसाबै जाबोगासिनो नोंथां। ओ ओंखामजों लोगोसे जोङो ओ ना बेदर मैगं थाइगं ओ फिथाइ सामथाय जाबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ जादों
औ आगोलनिफ्रायनो जेनेबा औ जेनेबा जों दा जानाय लोंनाय होनोबाथाय दा जिब जुनार जेनेबा बेदर ओ गोथां बेदर बा गावजों गाव बा एसे हमनानै जायो बिसोरो।
औ
ओ
अ बिफां लाइफांफोराथ' मा होनो हायावनो हासार एबा नागिरनानै गावनो रोदा जोङो जायो बा बिलाइयाव बिलाइजों बिदि ओ गावबा गाव जेनेबा जायो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ औ औ औ औ
औ जानायाथ' औ गासिबो जानानैसो थांना थायो नङा होमबा दा बिदिनो जों औ जानाय लोंनाय होनबा आं दा एसे बर बर'फोरनि एसे जानाय लोंनायनि सायावनो एसे बुंनो सानदों आरो नोंथां
बर'फ्राथ' ओंखाम जानानैनो ओ ओंखामखौनो गाहाय हिसाबै जाना दङ ओंखामजों लोगोसे जों ओनो दङ औ ना बेदर बायदिसिना बेफोरखौबो जायो हिसाबै जों औ गोदोनिफ्राय जों खारै खारैजों संनाखौ नुनो मोनदों नोंथां। औ जेरै अनला खारै सामु औ सामु सामु होनो सबाय सामु नारजि बैफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जों खारैजोंनो गोदोनिफ्रायनो संना जाबोदों आरो। जानाय लोंनायजोंसोथ' मानसिआ जाखायो नङा होमबा ओ मानसि बा गसिबो जिब जुनादानो जाखायो लोंखायो। औ जानायजोंसो जिउआ थांना थायो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा आ फिथाइ सामथाय फिथाइफोरखौबोथ' जों जानो जायो जों मानसि मानसि हिसाबैथ' जों गोबां बायदिसिना जायो नङा होमबा नोंथां?
सोरबाबा औ सोरबाबा रुटि बायदिसिना जानानै थायो बा जों बर'फोरा ओंखाम जानानै थायो।
जों ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरखौबो जायो खायफासे मानसियाथ' फिथाइ सामथाय औ बेफोरबायदि जानानैनो थांना दङ। औ जानाय लोंनाय हबाथाय जों ओ आं बर'फ्रा साहाबो लोङो।
औ
औ ओमफ्राय जौ सेरेब बेफोरखौबो लोंनाय जायो आरो नोंथां।
लोङो लोङो।
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जौ सेरेब ओ लोंनायखौ नुबोदों। मानो होनोब्ला सान्दुं गोसायाव बा फोथारफोराव खामानि मावनाय समाव जेला ओंखाम उखैयो बै समाव देहाया एसे मेङोब्ला औ जौ गिसि लोंनानै ओ ओंखाम उखैनायखौ ओ एसे खमायनो बायो। बिदि होननानै मिथिदों आरो नोंथां मानो होनोबा
औ औ
आ बेखौफ बे थानाय समफोरावबो जानला मोनला लोंनानै ओ देहाखौ गाज्रि खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ दं नंगौ।
औ नाथाय जौ लोंनायनि थांखिया बिदि नङामोन जे ओ देहा गाज्रि जानानै ओ जाजासिम लोंनाय माने जेला ओंखाम उखैनाय समाव ओ देहाखौ एसे थाजिम खालामनो थाखाय ओ बानायनाय बानायनानै दोननाय बा ओ लोंनो थाखायसो बानायनाय जायोमोन आरो
औ औ नं औ
औ दाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय खोना नोंथां। औ माबा मोनसे बुंहां जाबदोमोन। आं माबा बुंनो लुबैदों बुंबाव जागोन दे।
औ माने आङो एसे बुंनो सानदों आरो माने ओ जानाय लोंनाया माने भारतनि सा सानजा माने ओनसोलनि मोनसे बयनिख बयबो बिबां गोनां आरो ना नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो सावस्रि गोनां आरो मिथिंगानि माने गोग्गो गोहोम थानाय माने संस्कृति आरोना बर' हारिया माने जेब्लाबो मिथिंगानि बिखायाव थांनानै थानाय मोनसे आबादारि हारि आरो नोंथां दा बेनिखायनो बेखौ जानाय लोंनायनि खान्थियावबो माने खोब फिद बागोफोरनि माने गोग्गो गोहोम नुनो माने जोङो मोनो बा मोनबाय आरोना नोंथां। दा बेखौनो आङो बुंनो सानदोंमोन आरो नोंथां दा जियानो जादो मानो जोंहा स समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय। दे साबायखर थाबाय।